खोनादों नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ आं जिरायनासो दङ नोंथां
औ नोंथाजोंहाय आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
औ आयदायानो जाबाय जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङोबाथ' जोंनि अ जेरैहाय अनला खारै सबाय बेनिफ्राय नारजि बेफोरनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोनो
ओ आङो औ औ नोथां
दे
ओ आङो ओ नारजि नारजि ओंख्रिखौ जानानै गोथाव मोनो नोंथां आरो आरो नारजि ओंख्रिखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो आङो
औ नारजिजों अमा नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौहाय माब्रैहाय संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ ओ हागोन नोंथां ओ
बिदिब्ला फोरमायना होलाय
औ नोंथां ओ नारजि ओ अमा होननानै बुङोब्ला जोंनि गोदोनिफ्रायनो ओ बर' हारिया ओ जाबोग्रा आरो जानो गोथाव मोनग्रा ओ गोथाव मोनग्रा ओंख्रि ओ बेखौ माबोरै संनाय जायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो ओ नारजिखौ गिबियावनो जोङो ओ जोंनि बर' हारिया ओ फैयो आरो बे ओ आबाद ओ फाथो आबाद बे फाथो आबादनिफ्रायनो जोङो ओ नार्जिखौ बानायनाय जायो आरो ओ आबादा आ आबादा मोननै रोखोमनि थायो ओ फाथो गोखा आरो फाथो ओ गोदै आरो ओ बांसिनानो ओ फाथो ओ गोदैखौ फोयो आबाद खालामनायाव ओ आरो जानो ओ जानो आन्था माने ओ फाथो गोखानि बिलाइखौ बांसिन ओ नारजि बानाय नालाय ओ बेखौ ओ खम फोयो आरो ओ
उम
जोङो नारजिखौ जेब्ला फाथोआ देरो अब्ला ओ बिलाया जेब्ला ओ गुवार गुवार जाफैयो अब्ला बे समाव ओ जोङो खानानै ओ सान्दुंङाव फोराननाय जायो आरो। ओ फानदु-सान्दुंङाव फोराननानै जोङो फोरानोब्ला ओ ओ नोंगौ नोंथां ओ रानोब्ला मोजां रानोब्ला ओ जोङो ओ बस्थाफोराव सोनानै खाथुमनानै दोननाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो ओ बेदरजों अमा बेदरजों संनोब्ला जोङो ओ अमा बेदरखौ लाबोनानै ओ बाजारफोराव बा न'आव ओ सिथारनाय ओ बेखौ अमाखौ जोङो लाबोनानै ओ जोङो सुनानै ओ जोङो ए-एवनानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओ जोङो एवनाय समाव ओ थाव ओ सामब्राम इरि लगायनानै आरो सामब्राम गुफुर ओ हाइजें ओ ओ एलांसि बायदि माने मस्ला लगायनानै ओ एवनानै जायो आरो। ओ एवनानै लाथ्रमनानै ओ जोङो ओ मोनजासिम ओ एवनानै लानानै दोन्थ'नानै ओ खुरुननानै दोन्थ'नाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ नारजिखौ ओ माने दैयाव सोमनानै दोननांगोन आरो रुइनायनि। ओ जोङो टिन घन्टासो सोमनानै दोननांगोन आरो ओ जाहाथे मोजां गेब्लेयो। ओ बिनि उनाव जोङो ओ नारजिखौ ओ एवनानै लानाय जायो आरो एवनानै लानानै ओ मोनजासिम एसे ओ गेब्लेजासिम ओ एवनानै लानानै जोङो ओ दै होनाय जायो आरो दै होनानै ओ जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो बेदरखौ होसननाय जायो आरो ओ होसननानै जोङो बिनि उनाव ओ खोबहाबनानै दसे गोबाव दोनबाय ओ बिनि उनाव जोङो ओ खारै होननाय मोनसे ओ थायोना बर'आ गोदोनिफ्रायनो खारै होनानै जायो ओ बे खारै बेखौ जोङो थालिरफोरनिफ्राय थालिर बिखुंफोरनिफ्राय जों बानायनाय जायो। ओ थालिर बिखुंखौ जोङो ओ हाख'नानै सानदुंयाव फोराननानै ओ जोङो सावनानै बिनि ओ बिदैखौ ब-ओ बसरनानै जोङो बानायनाय जायो आरो। ओ जोङो खारदैखौ ओ सिबिंनि बा जोङो बेसरनि ओ आरो जोङो सबायाइ सबाइखौबो जोङो सावनानै ओ जोङो बानायनो हायो। ओ बांसिनानो थालिरखौ बानायो आरो सबायनि बे ओ फिफांखौ ओ फिफांखौ सावनानै बानायनाय जायो आरो। ओ मारा होगोन दा ओ सबायनि बिफांखौ ओ बेबायदिनो जोङो ओ खारैखौ होसननांगौ आरो ओंख्रियाव होसनदो होसननायनि उनाव ओ जोंङो खोबहाब। नानै दोनदो आरो बिनि उनाव जोंङो ओ माने ओंख्रिनि महराव फैबाय आरो दा बेबायदिनो संनाय जायो नोंथां ओ जोंनि बर'नि दोरोंङारि जाग्रा ओंख्रिफोर होननानै बुंङोब्लाथ' थ'ओ बेफोरनो थाबाय ओ नारजि अमा ओ सबाय साम' ओ अनला मेवाइ नाफाम मानसिगालदाब खेरा दाफिनि खुमब्रा ओ खुमब्रा हांसो मैथा ना अमा औ अमा बेदरखौथ' जानो मोजां मोनखायो बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो फिग्राखा। ओ बिनि अनगायैबो नोंथां जोंनि बर' हारिया ओ हाग्रा ओनसोलाव थानो थानानै जिउ खुङोमोन नालाय ओ हाग्रानि माखा माखासे मैगंफोरखौबो जानो मोजां मोनो आरो बेफोरनि मादाव ओ हाग्रानि मैगं होननानै बुंओब्ला ओ जोग्लावरि मैगं मानिमुनि मैगं गं बुरै थुनथिनि थाराय सिब्रु ओ दिंखिया बारसिखो ओ आरो खारौखान्दाय खारौखान्दायखौथ' मिथियो नोंथां
ओ उसुमै उसुमैखौ जारिबो बुंङो। आरो अन्थाइ बाजाब अ अन्थाइ बाजाबाथ' एन्जर बेदरजों जानो गोथाव जायो आरो नेरसिं नेरसिंफोरा मैसो बेदरजों जानायाव गोथाव जायो। एम्बु बेदरफोरजों ओ थास' थास' बिबार थास'आथ' गासिबो जाजायो नंङा होमबा ओ बेदर बेदराबो जाजायो ओ बिथौआबो जाजायो बिबार थास'आइथिं थास' बेदर गासिबो जाजाजोबो ओ बेबायदिनो ओ जोंङो हाग्रानि मैगंफोरखौ बेफोरखौ जायो आरो। ओ बेफोरनि अनगायैबो ओ दा जोंङो ओ लाफा मैगं मुला मैगं आलु मैगं बेफोरखौबो जायो आरो। ओ दा नोंथां जोंनि बर'नि दोरोंङारि ओ ओंख्रि ओ नाफामखौ बोरै बानायनाय जायो नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आं बेखौहाय नोंथां दिनैसिम आंङो नाफाम होननानै खोनादोंसो नाथाय नुफेराखै। आं मोनजाफेराखैबो नुफ फेराखैबो आरो आं बेनि बानायनायनि बागै आं बानाय बुंनो रोंनाय नंङा आरोना ओ मानो होनबा आंङो दिनैसिम नुफेराखैबो खोनादोंसो मोनजाफेराखैबो।
औ बिदिब्ला आंङो एसे नाफामखौ बोरै बानायो बानाय बो बुंना होनोसै नामा नोंथां
दे
ओ नाफामखौ जोंङो ओ बांसिनानो दैलां समाव बानायनाय जायो आरो। ओ दैलां समाव ओ बांसिन ना मोनो नालाय जोंनि ओनसोलाव ओ दुब्लि फोथोरफोराव ओ दैया जेब्ला अखाजों देरो अब्ला माने नाया ओ गोबां माने फुवान एरो नालाय दैलांङाव बांसिन ओ नाखौ मोननाय जायो आरो। जोंङो ओ सेनफोरजों खखाफोरजों ओ जोंङो सानानै मोननाय नाखौ ओ दुब्लिनिफ्राय लाबोनानै ओ जोंङो सायनानै सानदुंङाव फोराननानै जेब्ला नाया रानो अब्ला जोङो थास' बिसंजोंहाय जोङो उवालाव देयो आरो। ओ दानि मानसिफोरा ओ रेन्डारजों रेन्डार मेसिनजोंबो मानि ओ उनग्लिनायखौ जों नुयो मोनो आरो उनग्लिनानै जेब्ला ओ मानि मोननैजों ओ गेब्लेयो मिक्सार जायो अब्ला जोङो ओ बेखौ गोदोनि मानसिफोरा बांसिन औवा हासुङाव सोनानै दोनोमोन आरो। ओ जोङो हासुंखौ हाथ मोनसेनि जख' हास'नानै ओ बेयावनो जोङो सोनानै दोनो आरो। दानि मानसिफ्रा बांसिन ओ भयेमाव सोनायखौबो नुनो मोनसै आरो। ओ बेखौ जोङो बा द' मान ओ मासहालागै ओ दोननानै जाजानाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो जोङो नाफामखौ बानायनाय जायो ओ नाफाम नाफाम बानायनाय नाफाम जानाय ओ बिनि थाखायनो बै समाव ओ बर' हारिया गुबुन हारिजों माने गेसाव गोफोन जाग्रा ओ हारि लि होननानैबो जों बुंबोजादों ओ नङा होमबा नोंथां ओ बेबाय दिनो बर'आ गोदोनिफ्रायनो नाफामखौ जानो मोजां मोनो। आरो दाबो नाफाम बानायनायखौ ओ जों नुनो मोनो आरो। बर' समाजाव। ओ बिदिब्ला नोंथां ओ जोंनि बर'नि ओ अनलाजों दाउजों माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो नोंथां।
औ नोंथां। बिदिब्ला अनलाजों दाउ दाउजोंहाय माबोरै संनाय जायो आं एसे फोरमायना होनोसैना जा मिथिगौ।
औ नोथां।
औ। आंथ' संफेराखै ओ होमबाबो जा मिनथिगौ बेखौ फोरमायनोसै आरो न।
औ।
औ। अनला ओ अनला संनो थाखायथ' जोंनो अ गिबियावनो अन गुन्दै नांगोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौहाय जोङो उम माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरोना माइरं खौहाय औ माइरंखौहाय जोङो द ओ खावसे घन्टासो सोमना दोननाय जायो आरो ना सोमना दोननायनि उनाव बेखौहाय देनाय जायो उवाल ए बा दिंखि उवाल होनोमोनना नोंथां?
औ उवाल होनो।
औ एबा दिंखियावहाय। जों देनाय जायो आरोना देनानैहाय जों ला देना लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो दाउ दाउ न'निनो दाउ बुथारगोन न'निनो दाउ जागोनबा आरो ना दाउखौहाय बुथारनानै बेखौ बेदर खालामना लानाय जायो गि खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बेनि उनावहाय ओ दाउखौ ओ एसे थाव होनानै सारायावहाय ओ दा पियास बानलु बिदि होनानै हाय बेयावहाय दाउखो होनाय जायो आरो ना। दाउखो होनानै बिदिनो हालदै संख्रि होनानै इखौ एरनाय जायो दसे एरनानै खोबना दोननाय जायो आरो ना।
औ।
अ खोबना दोननानैहाय ओ बेयाव दै होनाय जायो दै होनानै आरो गोबाव ओ एरना दै ओहो दै होआ। अ नंगो दे नंगो। बेनिफ्राय दै होबाय होनानैहाय बियो गोदौ आरो ना दै होनानै खोबना दोननाय जायो गोबाव।
औ।
बिनिफ्राय ओ खोबना दोननानैहाय बियो गोदौगोन गोदौना गोदौबाय थानाय समाव बे ए देना लानाय अन गुन्दैखौहाय होनाय जायो आरो।
औ।
औ। अन गुनदैखौहाय होनानै बेयाव ओ खारै खारैजों संगोन नालाय खारैखौ होनाय जायो आरो।
औ।
बिनिफ्राय खारै होखांनानै बेयाव उम गोबाव सम खोबना दोननाय जायो आरोना बेखौ गोबाव सम गोदौनो होयो। बेनिफ्रायनो अनला खारै जायो। औ।
ओ बिदिब्ला जोंनि रायलायनायनि सममोन्दोआबो जाखासिगोन नोंथां अ अब्ला जोङो जोंनि रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ नंगौ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां ओ बिदिब्ला दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
दे बिद
दा नोंथाङा दानहरदो नोंथां।
अ दानजायाखै माथो आंनिफ्राय नोंथाङा दानना हरलाय।
ओ आंनिफ्रायबो दानजानाय जायासै नोंथां ओ बिदिब्ला दसे सावरायबावनांसिगोनसो खोमा।
ओ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
ओ ओ जोंनि माबा